औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। नोंथाङा माबाफोर जाहोननि थाखाय फन हरदोंमोन नामा थाय?
औ बिदिनो नोंथांजों मोनसे गोनां। खोथा सावरायनो आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां आंबो दा ओरैनोसो दंथ'यो दायो।
औ। जेनेबा आं दा नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनो। दा थांना थानायनि जिउ राहायाव जोंनो। न' लुनो थाखाय जोंनो मा मा आगजु नांगौ बा न' लुनायाव मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ। आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा। बेस्थ' नङाब्ला।
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ। दाथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला न' लुनायाव गोबां बायदि मैया बेसादफोर मुवाफोर नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा न' लुनाया मोननै रोखोमनि बुंजायो जेरै मोनसेया जाहैबाय औवा जों नुनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा रड बायदि मैया सिमेट इथाफोरजों लुनाय मोनसे जाहैबाय
औ औ नंगौ नंगौ।
दा जोंनो जेनेब्ला इटानि न' लुनो थाखाय जोंहा गोबां लहा लहि आगजुफोर नांगौ जायो।
औ।
फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनो गिबियावनो जोंनो जखा सुग्रा टेप। बेखौ नांगौ जायो।
नंगौ नंगौ।
दा जोंनो मोनसे न' गायसननो थाखाय सोरगिदिं जोङो बाउणडारिखौ सुग्रोनानै सुखांनायनि उनाव जों सोरगिदिं खुन्था बा न' गायसननाय जायो आरोना नोंथां।
औ जखा दागि होनानै लानाय जायो आरो औ।
औ।
औ हुम।
दा बेयावनो जोंनो गोबां फिसा फिसौ। मावनो थाखाय जोंनो। गोनांथि जायो मुवा बेसादफोर जेरै खरनि नांगौ
थाग्रि नांगौ बेलसा नांगौ खदाल नांगौ। दागा जोंनो खुन्दुं नांगौ। बेफोरनि फारसेनिफ्राय जोंनो खिलाबारि आरो दाय बेफोरनि गोनांथि जायो आरो जोंनो। बेबायदि सिमेन्टनि बा इथानि न' लुनो थाखाय।
औ औ। ओ नोंथाङा जा जानांगौ बेखौथ' बुंबाय ओमफायो आब आग-आगजुफोरखौ बुंबाय आरोना आङो बुंसै ओ जोंनो आरो मोनसे गोनांथि जायो जोंना माने सिमेन्ट, अन्थाइ, बाला ओमफ्राय जोंनिया इथा बेफोरनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
जोंनिया ओ गिबियावनो जोङो ओ बालाखौ जोङो लाग्रोनाय जायो। बेवहाय ओमफ्रायो जोंनिया सिमेन्टखौ गारसननानै जोङो बेखौ ओ फार्स्टआवहाय गरायना लाग्रोयो नोंथां? ओ औ बेनि उनावहाय जोङो एयावहाय जिखिनि नांगौ बायदि ओ दै बेखौ जोङो होना लानाय ओ बेखौ जोङो होना लायो आरो ना अ दै होनायनि सिगां जोङो माने अन्थाइखौ होग्रोना लानायायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ अन्थाइखौ होग्रोना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ दैखौ होयो आरोना। उम।
औ।
औ बिनि आरो जोंना बेखौ बानायनायनि सिगां जोङो मा खालामो ओ जोंङो हाखर जावगोरो नङा होमबा नोंथांना खुन्था जाखिनि खुन्था गायनो नागिरनाय बेवहाय।
नोंगौ।
औ हाखर जावखांनानै जोङो बेवहाय माखासे जोंनो गोनां जानाय र'ड फोरखौ माने ओ लाबोनानै रडआबो गोबां रोखोमनि दं जोंना मानि खुन्थायाव माबायदि रडखौ होयो ओ बिसि गिदिर न'आव बिसि गिदिर रडखौ हैनानै बेफोरनि जखा दंजोबो आरोना नोंथां। जाखिनि माने जोङो मा साइसनि न' लुनो नैबे नांगौखिनि रड खौ जोङो लाबोनानै लानाय जायो आरोना बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो एल साइस खालामना लानाय जायो नङा होमबा?
औ।
एलसाइस खालामनानै जोङो नांगौसेबां जखानि जों हास'ना लानायनि उनावहाय बेवहाय आरो जोङो मा खालामो ओ फिसा फिसा जानाखि रड जानाखि बेखौ ओ बेसेयां ओ सिक्स एम एम होनोमोन नामा नोंथां?
औ सिक्स एम एम ओइद एम एम।
औ। जोङो माने सिक्स एम एम बा ओइट एम एमरडखौ माने जोङो ओ आखान्थि मोनब्रै माने खुन्थानि जखानि आखान्थि मोनब्रै बानायो ओ फेदेमना लानाय जायो आरो ना
औ औ।
बेखौ ओ जेनेबा दायफोरजों फेदेरना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ ओ जानाखि रड जोङो एल खालामना लानाय रड नैबे मोनब्रै लानानै जों माने बेवहाय आसानखौ सोसन सोसन माने ओ घुना जों खानानै लानाय जायो आरो ना जोङो।
औ
औ बेनिफ्रायो गुनाजों खाना लाखांनायनि उनाव जों बेखौहाय मोनब्रैसो जोङो खुन्थानांगौ जायो बेवहाय जोङो मा खालामो र'ड ओ खुन्था मोनबोसे नांगौ बेसेबांसिम जोङो बानाय लानाय जायो आरो ना खुन्थानि थाखाय जोङो पस्ट बानायनो थाखाय र'डफोरखौबो आरो
औ नंगौ।
औ बेनि उनावहाय जोङो मा खालामो जानाखि ओ हाखर जावनाय दंमोन बेवहाय जों माने इदिनो एसे गोथौयै हाखर जावनानै जों बेवहाय ओ मा खालामो र'डखौ जोङो सोग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ। आरो रडखौ सोनायनि सिगांबो जों सिङाव मा खालामो माखासे अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरखो जोङो मा खालामो गारसननानै जोङो बुख्रुबनानै दोसोना लाग्रोनो जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो खुन्थाखौ होनानै जानाखि जोंनि ओ लगायना लानाय सिमेन्ट बाला आरो ओ अन्थाइ बेफोरखौ माने ओ बे खुन्थायावहाय जोङो रड होस होखांनायनि उनाव गारसननानै होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
दा बिदिनो बेनि उनावहाय जोङो खुन्था जाखांनायनि उनावहाय जोङो बेजों सिदा सिदानो जों आरो ड्रेन बायदि जावनानै जोङो बेवहायबो एसे वाल गाथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ दा ओ जेनेबा ववाल गाथिनायाव नोंथाङा ओ नोंथाङाबोथ' मोनथिखायो एसेनैबाबो जोंनिया ओ वाल गाथिनायाव मा मानि गोनांथि जायो माबोरै बानायो नोंथांआबो माबे एसे फोरमायनानै होदो
औ दाथ' जोंङो वाल गाथिनायाव जेब्ला जोङो पस्टखौ होखांनायनि उनाव वाल गाथिनायाव जोंनो नांगौ गिबियावनो सिमित बाला दा जोङो गिबियावनो बाला खौ जोङो सालिगोना लानांगोन फिसा फिसा अन्थाइफोरा थायै बायदि जाहाथे जोङो जेब्ला इथाखौ गाथिगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बे इथा गाथिनाय समाव जाहाथे इथायआ मोजाङै अरलांनायनि थाखाय जोङो अन्थाइखौ सालिख'नानै लाग्रोनांगोन आरो
औ
दा बिनिफ्राय सालिखांनायनि उनाव जों सिमिथजों मिक्स खालामनानै जेब्ला जोंनि मस्लाया बा बालाजों सिमेन्टजों लगायनाया रेडि जागोन। अब्ला जों इथाखौ फारि फारि गाथिलांबाय थानो हासिगोन आरो नोंथां।
औ औ।
दा बिनि उननिफ्राय जोङो खोरखि दर्जा लगायनो गोनां दङब्ला जोंहा बेयावनो नों बेसेबांसिम जखायाव दोनगोन खोरखि बा दरजाखौ बिनि मथे जोङो दरजा खोरसिखौ लगाय लांनाय जासिगोन आरो।
औ औ।
दा जों बे दरजा खोरखिखौ लगायखांनायनि उनाव
औ
जोङो दरजा खोरखिनि गोजौआव मोनसे ओ रड होनानै जों बेखौ मा बुंगोन ओ गेजेरनि लिंथार होनगोन जों।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा जों बे लिंथारखौ होबावनांगोन जोङो खोरखि दरजा होखांनायनि उनाव
औ औ
आरो बिनिफ्राय जोङो इथा गाथिलांनानै गोजौआव मोनसे लिं थारहैबावनाय जागोन आरो दा बे गोजौनि लार गोजौनिखौ होनगोन थब लिंथार आरोना दा बिनिफ्राय जोङो थबलिंथारखौ जेब्ला होखांगोन अब्ला जों बे थबलिंथारावनो न'आवनो जों सिलिं होलांनो थाखाय रड फासायनानै दोनखानाय जायो आरो
औ औ
दा बिनिफ्राय जोङो थबलिं थार होखांनायनि उनाव न'नि खना खना जोङो मा होनगोन बेखौ जोङो थिं दोनो थाखाय थाखाय जोङो खेमसि बानायनाय जायो आरो
औ
दा खेमसिखौ जोङो गोबां सुबुङानो सोरबा बायदिया होयो दंफांनि सोरबा बायदि या होयो रथास लहानि सोरबा बायदिया होयो सिमेट फ खानि बानायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ माने ओ गोबां रोखोमनि बानायो जोङो ओ सिगांनि बायदिब्लाथ' जोङो ओ साननानै ला जों माबानि बानायोमोन दंफांनिखौ जों बांसिन बानायनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव मुगाजों सोलायबोनानै माने जोङो दानिया बांसिनानो जोङो ओ लहानि बा जोङो सिमेन्टनिनो डाइरेक्ट माबानायखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ औ आरो जोंनिया माखासे ओ दरजाफोरखौ बानायनो थाखाय जोंनिया माखासे बेवहाय मानि गोनां जायो दंफांनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनो दंफांनि गोनांथि जेराव जोङो गाव गावनि न'खराव गैयाब्ला माने जोङो गुबुननिफ्राय जोङो लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
बायनानै लाबोयो बेखौबो ओ बा जोङो न'आव थायोब्ला माने सोरबा बिदिनो दंफांनि मिस्थ्रिफोरखौ जोङो लेंहरनानै बेफोरखौ मावहोनाय जायो आरो।
औ। दा अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जों बे समखिनियावनो जोंनि सावरायनाय बा हाबाफारिखौ दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां औ
औ दे
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ।
औ।